हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ
ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
अ आङो ओरैनो दोनथ'यो ओमफ्राय नोंथाङा
आंबो दायो ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै
आतसा
औ
ओमफ्राय नोंथाङा बेरायनो मोजां मोनो ना?
औ बेरायनोथ' बहुत एक्साइटेड बहुत मोजां मोनो मानो होनोब्ला गुबुन जायगा जों नुयोब्ला गुबुन जायगानि जोङो ओ जारनि माबा भिउफोरखौ जों नुयोब्ला जोबोद मोजां मोनो।
औ
औ आरो गुबुन जायगानि औ
औ बुंग्रोदो
आरो जोङो गुबुन जायगानि भिउफोर एबा बेबायदिनो सिलं बेफोरबायदिनो गोबां ओ अरुणाचलफ्रावहाय गोबां बेबायदिनो हाजो एबा बेबायदिनो अवाटारफल गोबां जों नुनो मोनो। एखायनो जोङो माने बेखौ जों नायोब्ला जोंनि गोसोफ्रा माने फिल फैयो आरो मोजां मोनो
आचसा नोंथांनि लास्ट ट्रिपा मामोन माने बबेयाव थांदोंमोन लास्ट
आं लास्ट ट्रिप थांनायाथ' शिलं मेघालयआवनो आङो दाख्लैबावसो बेबायदिनो ट्रेभेल खालामना फैदों मानो होनोब्ला औ आं बहुद एक्साइटेदमोन दाख्लैहाय आं माने बेबायदि आङो प्लान गैया मोन बाट आङो बेवहाय बेबायदिनो लोगोफ्रा लिंनायखाय माने आं बेवहाय थांनाय जादों। ओ आङो बेबायदिनो ट्रेनजों थांदों ट्रेनजों थांनानैहाय बेबायदिनो सिलंनि फ्रायहाय बेबायदि ओ सिलंसो बुंफ्रांलायबाय गुवाहाटिनिफ्राय बिबदिनो टेक्सि लानानै ओ बेबायदिनो सिलंसिम आङो टेक्सिजों थांदों ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओ नाइट सिफ्ट बेबायदिनो शिलं ओ पुलिस बाजाराव थानानै बेनिफ्राय जोङो मोनसे अवान दे नाइट सिप थाबाय बेयावहाय थानायनि उनावहाय जों बिबदिनो अखानायै एबा बेबायदिनो जोङो टेक्सि एबा जों बारायाव लानानैहाय रेन्टाव लानानैहाय जोङो बेबायदिनो जों बेरायहैदों गोबां जायगा बेबायदिनो लाइट मुन एबा लाइट लुम लाइट लुम एबा बिदिनो चिरापुन्जि गोबां जायगाफोर दं जों बेफोराव थांनानै मानो होनोब्ला जोबोद मोजां मोनदों। औ बेयावहाय जोङो सिरापन्जियावहाय जों बे बिबदिनो वाटारफोरबो जों नुनो मोन्दों। माने आं बेवहाय बेबायदिनो दुगैनोबो लुुबैदोंमोन बाट जों थांनाय समावहाय बोथोरा बेबायदि दि मोजां नङामोन बांद्राय बेबायदिनो थान्दा जादोंमोन ओंखायनो माने ओ बांद्राय इन्जय लानो हायासै माने बांद्राय बेबायदिनो दुगैनो मोनासै आरो आं ओंखायनो बांद्राय इन्जय मोनासै बै दिनावहाय
आतसा
औ
ओमफ्राय ओ नोंसोरो बे ट्रिपनि मा ओ खौ बोरै प्लेन खालामो माने बाजेट माबा बेफोरखौ
आंथ' इदिनो जास्ट बुंदोंमोन आरो लोगोआ माने जास्ट बिबदिनो फाइभ के एबा सिक्स के बिबदि ओ बाजेट ला होननानै बुंदोंमोन माने ओ जों लोगोथ' नङा माने जोंनि बेबायदिनो फेमिलिनि एबा काजिन जायो जों बेफोरजों माने बेयो सासे जोंनि ओ फेमिलिनो बे काजिन ओ बे सिलंआवहाय बेबायदिनो फरायखायो मो फरायखायोमोन आरो बेयो ओमफ्राय बेनि ओ खामानियावहाय जोंखौहाय माने बेनि कलेजनि माबा मोनसे खामानि दंमोन ओमफाय बेवहाय जों लिंनायखाय एबा बेबादिनो बांद्राय आं गोसोबो गैयामोन बाट ओ थांनानै आं माने जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानो होनोब्ला बेबायदि समायना जायगाफोर जों नुनो मोनबाय आरो बिबायदिनो जोङो ट्रेभेल खालामोबासो जों माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स खालाम एक्स पिरियेन्स जों मोननो हायो आरो बिसिनि बिसिनि मानसिफोर एबा बिसिनि जायगाफोरा जोबोद ओ मोजां दोनो एबा क्लिन दोनो जोबोद समायना दोनो आरोना बिसोरो बेबायदिनो प्लास्टिक एबा बायदिसिना रोखोमनि मुवाफोरखौ बिसोरो जालाबायनानै गारा मानो होनोब्ला इसोरो रुल एन्ड डिसिप्लिनखौहाय मोजां मानिनानै सोलियो नोंथां ओ नों नो-नोंथांनि ओ ट्रेभेल खालामनायखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथांनि लाइफनि बारै
बांद्राय बिदि बेरायनो मोजां मोना आरोना आरो आं थाङाखैबो आं दासिमबो शिलंआवबो थांफेरनो मोनाखै आङो बांसिन न' सिङाव थानानैनो मोजां मोनो ओमफ्राय सानदों आरोना दा जेनेबा आंनि फरायनाय माबाफोरखौ ओ जुदि मोजाङै ओ माबा खालामनो हायोबा ओ मालाबा साकसेस जायोबा उनाव हार्स नो गिदिंगोन होननानै सानो आरो दा आं जेबो गिदिंथ'वाखै आंना ओ ओ ग्रेजुवेसन कमप्लिट जानानै आं दासिमबो न'आवनो दङो ओमफ्राय आं न'निफ्राय जेरावबो थाङाखै बेरायनो ओरैनो एसे एनला खाथि खालायाव थाङो बाट बिदि माने ट्रिप प्लेन खालामनानै थांफेराखै आरोना लोगोफोरजोंबो बा फेमिलिजोंबो
औ
आदसा नोंथाङा हारसिं बेरायनो मोजां मोनो ना लोगोफोरजों बेरायनो मोजां मोनो?
आङो हारसिंथ' बेरायनो मोजां मोना मानो होनोब्ला हारसिं बेरायोब्ला जोबोद बरिं आरो जोङो लोगोफोरजों बेरायोब्ला बहुत एक्साइटेद जायो जों ओ बहुद बेबायदिनो खोथा बाथ्रा रायलायनानै जों मान इनजयमेन लानो नाय आरोना लोगोफोरजों माने जों बेरायब्ला जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनि लोगो जोंनि बेरायनायावहाय माने जोंनो लोगो नांगौ जाखायो जोङो बिदिनो हारसिं माब्लाबाबो जोङो ट्रेभेल खालामनो हाया मानो होनोब्ला जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोंहा एसे रिक्सनि खोथा थायो एबा जोङो ओ गिनांगौबो जायो हारसिं थाङोब्ला ओंखायनो जोङो माने औ जों लोगोफोरजों ट्रेभेल खालामनांगौ आरो ना नोंथां
औ लोगोफोरजों थांबा माने गावबा गाव हेल्पबो खालामलायनो हायो नङा होमबा
औ औ
ओ ओमफ्राय नोंथांनि नेक्स्ट ट्रेभेल डेस्टिनेसन दं नामा मान जे बवाबा थांनो लुगैनाय बिराद माने थांनो लुगैथारनाय जायगा दं नामा नोंथांनिया
ओ दाथ' जोङो बेबायदिनो प्लान लाबावदों नोंथां ओ जोङो बेबायदिनो आगषटावहाय ओ बेबायदिनो तावां टावांआव थांनायनि जोङो प्लान लादों एबा जोङो बाइकजों ट्रेभेल खालामनो नागिरदों एबार माने जोङो फार्स्ट टाइम बेबायदिनो गोजानावहाय जोंनि लोगोफोरजों जोङो बेबायदिनो ओ दस जन बेबायदिनो जोङो आदजन बेफोरबायदि जोङो माने लोगोफोर नांनानैहाय जोङो मोनसे ओ बाइकआवहाय जोङो सानै सानै थांनो नागिरदों माने जों बेदि आं माने टावांआव थांनो लुबैनायानो जाहैदों माने बरफ बरफावहाय माने आं गेलेनो लुगैदों आरो ना माने लाइफआवहाय जोबोद बरफजों गेलेनो लुगैदों माने आइसजों माने मो मो मोगथाङावबो नुफेराखै नालाय ओंखायनो आं बहुत एक्सा बिदि जानानै दङ औ
ओमफ्राय ओ ओ नोंथाङाथ' माने गिदिंनो मोनबाय आंथ' बांद्राय गिदिङाबो होमबा जुदि आङो बे गिदिंफेरि मानसि खौ नोंथाङा मा एडभाइस होगोन बा बेफोरबायदि गिदिंनो थांनो गोनाङाव मा खालामनांगौ माबोरै थांनांगौ बेखौ
आ ओ एदबास
माने आंथ' गिदिंफेराखै नालाय
आ एक्सिरियन्सखौ लानांगौ आरो जों ट्रेभल खालाम गुबुनजाय जोङो माने थाङोब्लासो जोङो गुबुन जायगानि ओ डिसिप्लिनफ्रा माबायदि जों बेफोरखौ जों मिथिनो हायो। आरो गुबुन जायगाफ्राव थाङोब्ला जोङो बेलेग आद आलादा माने एस फ्रेन्स सिं लानो हायो आरो ना नोंथां आरो जोङो फासट फार्स्टआव जोङो थाङोब्ला जोङो अबावबा जायगायाव जों थाङोब्ला जों मोनसे बाजेट खालामग्रोनांगोन अब्लासो जों थांनो हायो जोङो माने बाजेट खालामा बा ओ जोंहा माने बेबायदिनो उनावहाय मानि प्रब्लेम जानो हागौ ओंखायनो जोङो बाजेट खालामनानै थाङोब्ला जों एसे मोजां आरोना नोंथां अब्लासो माने बाजेटनि बारा लानो हायोबाथ' गावनि थाखायनो मोजां मानो होनोब्ला थ'' जोंनो फैसायानो नांगौ जाखायो जोंनि ओ ट्रेबेल खालामनायावहाय जोंङो जानाय-लोंनायनि थाखाय जोंङो बिदिनो नाइट सिफ्ट थानाय बिदिनो रुम बुक खालामनाय जोंहा बेयाव गोबां खरसा थाङो ओंखायनो जोङो ओ बांसिन बाजेटनिफ्राय बांसिन लानो हानायाथ' जोंनि थाखायनो मोजां आरोना नोंथां आं बेखौनो बुंनो सानो औ आरो जों बेबायदिनो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला। जों डिसिप्लिनै थाहैनांगोन जों गुबुन जायगानि मानसिफोरजों जों मोजाङै ट्रिट खालामनांगोन मोजाङै रायाय नांगोन अब्लासो जोङो माने बिसोरनिफ्रायबो जोङो बेबायदिनो मोजां एन्सारखौ जों मोनफिननो हागोन आरो ना नोंथां।
हम
औ।
ओमफ्राय बे थांनायावथ' बिसोरनि ओ ल'केल ओ जाग्रा मुवाफोरखौ ट्राय खालामदोंमोन माबायदिमोन।
ओ आङो शिलं थांनायावहाय बिसिनि मोनसेल' फिथाइ जादोंमोन आं बेखौहाय सिलं मोनो आरोना। ना नामखौबो बावबाय बाट बेबायदिनो एसे खैसि खैसिमोन बाट गोथावमोन आरोना फिथाइया बे बिदिनो बानलु, संख्रिजों होनानै जोबोद गोथाव जायोमोन। ओ जोंनियावबो मोनखायो बाद बे शिलंआवहाय जोबोद गिदिर गिदिर बै मा होनोमोथाय ओ बावबायलां इखौ
आदसा ओमफ्राय आरो गुबुन माबा जाबावदों बिसोरनि लकेल दिस ओजोंहा गिदिंनानै
बिसोरनि लकेल दिस
शिलंआव माबा फेमास जाग्रा दङ नामा?
शिलंआवहाय जादु होनो बिसोरो जादु ना मा होनो जों बेखौ ट्राय खालामनो नागिरदोंमोन बाट जोंङो माने ट्राय खालामनो मोनासै आरोना जों नागिरदोंमोन बेबायदिनो मोनासै जों बै समावहाय ओंखायनो माने जानाय जायासै आरो ना नोंथां।
ओमफ्राय नों मा लेंगुवेज रो ओ रोंगौ माने रायलायनो बे माबानि अनगा औ गुबुन लेंगुवेज
ओ लेंगुवेजआथ' ओ दा बेबायदिनो हिन्दी लिं इंलिस ओ बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो बायदिसिना एसे ओ एसामिस बेफोरबायदिखौ रोंगौ आरोना नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो माने बेरायनो थाङोब्ला लकेल भाषाफोरखौ रोंबा मोजां जायो आर ना रायलायनायाव बा नोंनि थाखायबो मोजां जागोन बिसोरनि लकेल मानसिफोरजों एंगेज खालामनो थाखाय बिसोरजों रायलायनो थाखाय थाखाय बिसोरनि कालचारखौ मिथिनो थाखाय
औ जों बांसिन ट्रेबेल खालामनायावथ' जोंङो बांसिन इउस खालामनाय जायो हिन्दी एबा ओ ओमफाय इंलिस बांसिन जोङो बेबायदिनो ओ जों शिलंआवथ' बांसिन जोङो इंलिस जों इंलिसखौसो इउस खालामदों मानो होनोब्ला बिसिनि बासाफ्रा बांसिन ओ इंलिसजोंसो गोरोबोन ओंखायनो माने बांसिन बिसिनि मानसिफ्रा इंलिस रायलायो आरोना नोंथां। ओंखायनो जोङो इंलिस लेंगुवेज रोंनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां।
उम
सां सोलोंना लानांगौ रोङाबा बेनो आरोना नोंथां
औ नोंसो ओ अ नों मालाबा माने ओ ट्रेकिं रिबार राफटिंफोराव थांफेरबाय नामा?
आं ओ रिबारावहाय आङो थांफेरबाय नाथाय आं बिदि थिं खामफेराखै आरो नोंथां।
आदसा।
औ माने जोंनिथिंथ' बेबायदिनो अरुणाचलहा